नोंथां औ औ
फ्रि दंना नोंथां?
दोङो नोंथां
अ
ज गावनो दा खेलानि बागै सावरायनोसै जों औ। ओरैनोथ' जोंहा दा वुल वल्ड वर्ल्ड काप जागासिनो फिभा वर्ल्ड काप नङा होनोमबा नोंथां?
न नंगौ नंगौ नोंथां।
दाथ' सरासनस्रा जाबायदों खेलाया जेनेबा। अ नोंथांमोन जे फुटबल फोरा गेलेजायोना जाया नोंथांमोनजै।
जायो जायो जोंहा गामियावनो दंखायोना फिल गंसे।
अ जोंनावबो फिल्ड दोंखायो।
उम जोंहा बेयावनो गेलेयो बे फुटबलबो गेलेयो। बेखौ ओमफाय जोंहा औ। क्रिकेटबो सोलियो ओमफ्राय बे बेखौ मा होनोथाय काबादिबो गेलेजायो।
बायदि बायदि गेम गेलेयो आरो नोंथांना माने बायदि बायदि गेम गेले जायो। फिल्ड नङा फिल्ड नालाय
जोंहा माने सेंग्राफोराहाय गेलेयो फुटबलखौ। बे जोंहानि आ-गेलेयो औ जायो न' नोंथां। बेखौ ओमफ्राय जोंना आब' मुबो थाङो आब' बिनानाव मुबो थाङो बिसोरो आरो भलिबल गेलेयो।
औ सिख्ला सेंग्राथ' जेबो फाराग गैया नङा होमबा नोंथां। दानि जुगावथ' बेयाव बयबो गेलेजायो औ। जोंनियाबो बेबादिनो माने दाथ' जुरनि खेला सिजेन जाबायदों नोङा होमबा नोंथां दाथ' बुहुत मान सियानो गेलेबाय दोङो। जोंनावबो दा इदिनो जोलुरखोनो गेलेबाय दोंंथ'यो दाथ' दैज्लांबो एख' खेलाबो गेलेेजाखाया भलिबलबो गेलेजाया क्रिकेट बो गेलेजाया दाथ' जोलुरानो गेले जाबाय जाखायो नङा होमबा नोंथां?
बो-बोथोरानो बेनोखाजे
औ दैज्लांनि बोथोर नालाय। नोंथांमोन जेबो जोलुरखौ गेलेनाय जायोबा।
जायो नोंथां दाथ' जोंना बेनो सोलिबाय थादोंना।
औ।
मेनलि गेलेबा जोंहा दा बे जोलुरानो सोलिदों आरो दा बोथोरानो बिदिनो बेनिनोखा।
औ नोंथाङालाय गेलेयोना गेलेया?
नोंथां बेथ' आंनि माने फसायनाय खेला आरोना। जोबोद फसायो बेखौ आं माने जोलुरखौ गेलेना।
आंबो गेलेयोमोन नोंथां‌। दा माने गारथ'दो एसे खाननैसो थांथ'वाखै माने फिल्डआव। औ।
जोंहा गेलेबाय थादों।
मोजां मोनो आरो जेन जेन'बा खेलाफोरखौ गेलेबाथाय सावस्रिफोराबो मोजां थायो नङा होमबा औ। औ बेनिखायनो गेलेनो नांगौबो। खेलाफोरखौ खेलेबा गावनि देहानि थाखायबो मोजां।
मोजां जाहैबाय बिथिं माने देहा सोलेरफ्राबो मोजाङै थायो एसे स्ट्रं थायोना खारनाय जायो। नंगौ ओमफ्राय बे मा होनो इखो बेखौ नोंसोरनि जा
औ
बेफोरबायदिनो सेंग्राफोरजों सिख्लाफोरजोंथ' बेफोरबायदि जमा गेलेयोना बलफोरखोबो।
गेलेयो नोंथां गेलेयो औ गेलेयो बेयावथ' जेबो सानलायनो गोनां बाथ्रा गैया। गामिनि बिब' बिनानाव बिदा बिफं बिबादि गोजा औ।
बेफोरबायदिनो आरो ना जोंहाबोफोर जमा ओंखारलायो दसे मोना दसे सम लसोना।
औ
बेलासि समावसो दसे ओंखारलायबाय बयबो।
थ्रिनिफ्राय थ्रि तिनथासोनिफ्राय मा पासथासोआ लासै दसे प्रेक्टिस ओरैनो न'आव बरिंसो जायो न'आव थाबाय थाबा नङा होमबा नोंथां। मा खालामनो मा मानो गरमबो दा। एसे गामिफोराव आरो फिल्डफोराव थांबाथाय फ्रेस मोनो। फ्रेस मोनो बारहावाफोरा गामिनि बेफोर आरो बेलेग जायोना नोंथां।
उम गामि गामि गेजेरावनो दोङो ना नोंथांमोननाबो फिला?
जोंनियाबो गामि गेजेरावनो दं दे नोंथां। माने औ बुंनाय ओ जोंनियाबो इदिनो माने हारसा बर' गेलेलायो आरो जेनेबा।
औ
फिल्डआव जेबो इयाव माबा गैलया। बर'फोरानो थाङो। गेलेलायो मिलायनानै। ओ ज' जालायना गेलेलायबाय औ ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन?
जोंहा ओमफ्राय माने होनदों बेखौ नोंसोरनियाहाय होजा
फिल्डआव बे जेनेबा बेफोरबायदिनो खेला सेलाफोर बेफोरबायदि फाटियो नामा जेनेबा उन्दै उन्दै गथ' गथाइ औ आ बिब' बिनानावमोन जेनेबा आबै आबौमोनजों समान बेफोरबायदि खेला होयोना मोनसे। फिलाव जमा ओरैनो।
औ बोसोराव जेनेबा ओरैनो औ फालियो नोंथां। माने आन्दार थाग टिन जायो जेनेबा आडार थार्टिन अमेननिबो जायो। बयसनिबो जायो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदिखौ फालियो। जेनेबा बेफोर बोराय बोराय बुरैफोरनिया जोंनियाव गैद्राया माने बेफोरबायदिया। बोरायफोरनिया थायो बुरिफोरा एसे बे फोरबायदि हिन्जाव माने बेफोरबायदिया
खम आरो ना औ औ
औ आमथिसुवाफोरबो जि जायो जोंनिया नोंथां। आरो आमथिसुवाफोर्बोदि जायो बेवहाय हौवाफोरा गेलेयो आरो। बोराय सेंग्रा नांनानै गेलेयो बोराय सेंग्रा लोगो नांनानै जेनेबा बोराय थ्राटिम सेंग्राया एसट्रा टिम बेफोरबायदि गेलेलायबाय दसे। नोंथांमोनजाय बेफोरबायदियाव गेलेयोना गेलेयाबा?
जायो जोंनिया माने बेफोरो माने बि जोंहा बाथौ फुजा जाया होमबा। जोङो माने बाथौ फुजा जाहैनि बाथौ फुजा जाहैनि माने मोनसे सब सप्ताहनावबा मोननै सप्तासे आगोलाव माने खेला मोनसे होयो आरो ना रायजोनिफ्राय बयबो बेयाव सबाबो खेला गेलेयो। बादायलायनाय खेला होयो आरोना बोराय बुरि बेफोरबायदि बयबो जोंहा गामिनि गासैबो खुलिखायो खेलाया
औ ओरैनो खारनाय बादायलायनाय खारनाय बादायलायनाय जेनेबा बेफोरबायदि काबादि बेफोरबायदि गेलेबाय नङा होमबा नोंथां जोंनिजायबो बेफोरबायदिनो माने बिदि प्रग्राम खुंनानै जेनेबा
दै औ
जेनेबा खेलाफोर होनाय जाहैबाय जेनेबा गामियाव गामियाबो मोजाङै थाबाय नङा होमबा नोंथां उन्दै उन्दै गथ'साफोराबो औ बेफोरबायदि होबाय थाबा गामियाव बोसोराव बोसोर
उम जोंनाबो बेफोरबायदिनो आरो माने माने जाय बे माबे मोनसेखौ गाहाम नाङो बेखौ गेलेसिगोन जेरै जोंहाथ' जोलुर गाहाम नाङो ना
औ जोंनिया
बे गुबुन आरो जेखौ फसायो बेखौ गेलेबाय बियो बेफोरबायदि आरो बादायलायनाय थायो आरो
अ गावबा गाव सयस नङा होमबा नोंथां गावबागाव जेनेबा
उम देरहानाय जेननायफोरा ओमफ्राय माबायावहाय जोंहा बाथौ फुजायाव बेफोरबायदि बान्था होनाय दोंङो आरो ना
औ होयो जोंनावबो बेफोरबायदिनो माने फार्स्ट प्राइज सेकेण्ड प्राइज बेफोरबायदि फार्स्ट प्राइज सेकेणड प्राइज थाबाय जेनेबा नोंथां बिदिनो जेनेबा प्राइज होबाय
उम
जायबा फास मोनदों बेखौ बरायबाय बेफोरबायदि गामियाबो मोजाङै थायो ओनसोलफोराबो मोजाङै थायो बेफोरबायदि खालामबा नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
ओमफ्राय नोंथाङाथ' बेखौथ' गाहाम खालामनांगोना जोलुरखौ गेलेनोथ' हायो
अ' आ नोंथां गेलेखायो जोलुरखौ आंनिबो जोबोर मोजां खेला जोलुरा
उम उम ओमफ्राय नों नोंथाङा मिथिगौ ना साबेसे थायो मानसि बेयाव बे जुलुर
अ' बेवहाय बेवहाय जिसेजोन थायो आरो जुलुराव गलकिप ओ ख' गेलेग्राफोरा
उम नंगौ नोंथां
गेलेग्राया जिसेजन गेलेबाय खासिया ओमफ्राय बे माबायाव थाबाय आरो गलकि पसआव नङा होमबा नोंथां नोंथांमोनजों बेफोरबायदिनि ना ‌।
जायो जोंनिबो बिदिनो।
अब्लाबो गामि ओनसोल नालाय मानसिफोरा खम जायो नालाय एसे मिलायना गेलेनांगौ जायो। जेनेबा सयजन सातजन बेफोरबायदि आदजनफोरजोंनो गेलेनांगौ जायो। उफाय गैया मानसि गैयाबाथाय नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ बे गामिनि ब
गेलेनोबो नागिर ना औ नङा बेफोरबायदि ओरैनो सरासनस्रा गेलेबा दा जेनेबा दिनैफोर गाबोनफोर बेफोरबायदियाव गेलेबा
उम।
बेफोरबायदि जायो आरो मानसिफोरा। खेला होबाथ' फैखायो जेनेबा
फैयो।
औ।
ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आरोना बा बादायलायनायाव माने बेफोरबायदि बे गुबुन गुबुन खेलाबो बादायलायनाय थाङो आरो ना जोलुर जाहैबाय ओमफ्राय बेजोंहाय आरो भलिबलबो जाहैबाय।
भलिबल इसे क्रिकेटआथ' जोंनियाव सरासनस्रा सोलिया जेनेबा क्रिकेटआ भलिबलानो फुटबलानो सोलियो नङा होमबा?
औ क्रिकेटफोरा एसे खम सोलियो आरोना।
आरो बेफोरनि खेलाखौ बारा होखानाय जाया जोंनि ओनसोलाव।
आचसा जोंनि क्रिकेटाहा जोंनि जा माने सोलियो बेफोरबो खिन्थु मेइलि जोंना बेनो सोलिया आरो जोलुरा सोलियो बां
जोलुरा जोलुर आरो औ जोलुरानो आ बांसिन सोलियो नङा होमबा?
बांसिन सोलियो जोंनाबो उम ओमफ्राय बेफोरखौबो सोलियो। माने सिजोन बाय सिजोनसोना बेफोरो सम
दाथ' बबेबा बबेबा ओनसोलाव लिगबो जागासिनो नङा होमबा?
जादों जादों नंगौ नोंथां।
गौ दाथ' आन्दार थार्टिन गथ' बे उन्दै उन्दैफोरनिबो आन्दार थार्टिनबो होदों सेभेनटिनफोरबो बेफोरबायदि फैबाय दोङा लिग।
औ।
गेलेनाय बेफोराव सिलेकसन जानाबा मोजां आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ। नोंथाङा बेफोरबायदिनो जेनेबा बेयावबा मायावबा गेलेदों नामा बेफोरबायदि? लिगनि खेला
अ आङो जेनेबा ओ नै बोसोरसो सिगाङाव गेलेदोंमोन जेनेबा आन्दार थारटिन। दाथ' आंनिया बैसोआ जाला नालाय बेनिखायनो आङो दा गेलेनाय जाला आरो माने ओरैनो प्रे टिसआव थाङो फिल्डआव जेनेबा बेफोरबायदि खेलाफोरखौ गेलेला। दा मोनसे लिग फैबायदों आं बेखौ गेलेनो नागदों आरो नोंथां। लिगाव बाहागो लादों लानायदों।
औ औ लानांगौ लानांगौ नोंथां बेफोराव आखा फाखा जानांगौब्रा।
नोंथाङाबो नोंथाङाबो गेलेयोबा नोंथां?
गेलेयो नोंथां आंबो आंहा दा माने बेफोरबायदिनो आरो गामियाव जोंहा खाथि जाहैखाबायना जोंना फोथारा बल गेलेग्रा बे जलुर फोथारा खाथि जाहैखाबायना। बेयावहाय माने गेलेहैयो बेफोरबायदिनो मोना मोनायाव बयबो गामिफोराव ओंखारोना ज' ज'यैनो।
औ।
बेफोरबायदिनो आरो बेफोरबायदिथ' आरो बे लिगनि खेलाथ' गेलेथ'वाखै आङो। दासान्दि औ।
दे होमबा नोंथांनाव समाबो जाबाय नंङा होमबा? औ। गोजोन्थों नोंथां दे। औ दे दे नंगौ दे।